हेलौ।
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाव जासिग्रोहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ अ आं नोंथांजों अ दान्दिसे सम अ जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो।
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ दा अ बिदिब्ला नोंथां अ जोंथ' गोबां जायगा दावबायना दावबायहैयो नङा होमबा। बिदिनो अ सान फ्रोमबो जों दावबायनायानो जाखायो आथिंजोंनो जा गारिजोंनो जा बहाबा थांबानो जों खालि दावबायनायानो जाखायो आरो नङा होमबा। बिदिनो औ नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायनो मोनखो माबोरै दावबायहैखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। आङो दावबायनाय होनोब्ला आं जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबायफेरबाय आङो गोजान जायगाफोरावबो आङो थांनो मोनाखै। बिदिनो जोंनि खाथिनि ओ हादोरारि हाग्रामा मानास एबा जोंनि गुबुन हादोर भुटान बेजों लोगोसे जोंनि मानास सुकित दारागाव पिकनि अ बिदिनो अ मैना फुख्रि बायदि अ जायगायाव आङो। आ खाथि खालानि जायगाफोराव आङो बेरायजोबनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
औ।
ओ ओमफाय नोंथाङा बे दारागाव सुकिफोराव दावबायनानै मा मा नुबोनो मोनखो मा मा बोरैहाय फोरमायनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। अ जोंनाथ'। बिदि सुकिफोराव थाङोब्ला जोंनि अ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जोंनि गोसोआव थानाय बायदिसिना अ दुखु एबा राग गा बायदिसिनाफोरा जोंना। गैया जालाङो गोसोआ जोंना रेजें जालाङो। मानो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो ओ मिथिंगानि महर मानोना जोंनि मिथिंगानि मुं नखरा जोंनि गोसोखौ ओ दसेनो सोलायहोनो हायो एबा गोसोखौ गावनि फारसे ओ बोनो हायो बियो। मिथिंगानि समयना महरा मा ओ मिथिंगानि समायना महरखौ खौ नुयोब्ला जोङो ओ मालाबा जोंनि गोसोआव था ओ सोमजिनाय रागा दुखु बेफोर जोंनिया दसेनि थाखायबाबो जोङो गोसोखौ रे जें मोनगोन एबार खारगोन बेफोर साननायफोरा बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनानै जोबोर मोजां मोनो बे जायगायाव हाजो हालाजों लोगोसे बेनि गेजेरजों जोंना दैमा दैसा बोहैयो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां आरो खोलो खोलो बार बारनायजों बे जायगायाव जोङो ओ दैमा जिङाव जनानै ओ लोगोफोरजों खोथा गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनो हायो बिदिनो जोङो सावरायनो हायो आरोना नोंथां। औ
थाङा लोगोफोरजों बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो न'खरनि मानसिफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो नोंथां?
औ नोंथां ओ आंथ' बिदिनो बांसिन ओ लोगोफोरजोंसो दावबायनाय जायो आं। मानो होननानै बुङोब्ला जों ओ जोंना बर'नि न'खर होनोब्ला बिदिनो जोंना साख्रि बाख्रि गैया बिदिनो ओ गुबुनफोरबायदि न' न'खरनि सुबुंफोरजों बेरायनो थांनो एबा न'खरनि सुबुंफोराबो जोंना थांनो जोंनो दसे समखौनो होनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंना खामानि बायदिसिना मावबाय थानांगौ बिसोर नङाब्लानो जोंना ओ आबाद बायदिसिनाखौ मावनांगौ बेनिफ्राय जों ओ बेनिफ्रायसो जोंहा जिउ खुंनो ओ रां रुफा गोबां मोनो बे बेफोर रां रुफाजोंसो जोंहा जिउखौ खुंनानै थायो बेनि थाखायनो जोंना न'खरा ओ बिदि आंनो बेरायनो एबा ओ सम मा मोनसे से जायगायाव थांनो आंनो समखौ बारा होनो हाया बेनिखायनो आं लोगोफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ। औ दा नोंथाङाबो माबाफोर सों सानोबा नोंथांङा सोंजागोन।
औ ओ नोंथाङाबो ओ बे खाथि खाला एबा जोंनि मानास हादोरारि हाग्रामायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ आंथ' दा बिदि मानासाव थांफेरनाय जायाखै। बिदिनो खाथि खालानि ओन सोलावनो दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेफोर जायगायावनो आंबो दावबायनानै एबा बेरायनानै फैबाय आरो नोंथां।
औ जेरैहाय भुटान बायदिसिनायाव नोंथाङाबो बेरायहैबाय जानांगौ मानोना जोंनि गासैबो बे बर' सुबुं एबा जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोरानो जोंनिया भुटान बायदि ओनसोलाव थांनानै खेबसेब्लाबो थाङो एबा थांनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो नोंथाङाबो जेनेबा भुटानाव थांनानै नोंथाङा माबोरै मोनबोखो आरो सोरजों थांनाय बेखौ नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायना होलांनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां आंथ' दा बिदिनो लोगोफोरजोंनो बांसिन थांनाय जायो ओ दाखालि बावयैसो लोगोफोरजों थांनानै फैखांबाय बिदिनो गोबां गोजोननाय मोनो आरो इयो भुटानाव थांबाथाय बिसोरनि थासारिफोराबो जोबोद गोजोन नालाय जेरै जोंनि बायसा बिदि गारि मथर टर खारलाबायनाय जाया बिसोरनियाव गावसोरनि रुल्स बायदि मानिनानै सोलियो बिसोरो बिदिनो बिसोरनि थासारिया जोब जोबोद मोजां गोजोन थासारि आरो बेनिखायनो बेयाव थांनो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो आरो थांनो थांनो होनब्लाथाय थाङा होननानै थानो हाया आरो बिदिनो थांनाय जायो आरो बेयाव
थांगोन थां थारैनो
आरो नोंथाङाबो बिदिनो गोबां बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो जेन'बा दावबायनानै मा मा गियानफोर मोननो हादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां
औ थां हागोन जोंनासो ओेरैहाय नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय भुटान बेव थांनानै बिसोर जोबोर बिसोरनि जायगायाव थाङोब्लाबो जोङो गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जोंहा बेसोरनि ओनसोलाव जोबोर समायना मिथिंगा महर जों बुंफबनाय हाजो हालाजों बुं बनाय बेफोरबायदि ओनसोलाव बिसोरो गावसोरनि ओ न' बांखौ जोबोर साब सिखोनै लाखियो आरो गावसोरनि जायगा बायदिसिनाफोरखौ बिसोरो गोबां साब सिखोनै लाखिनायजों लोगोसे बेसोरनि हादोराव गोबां सुबुं अनजिमा गैया बेनिखायनो बिसोरना दारिमिन बायदिसिनानि अनजिमायाबो खम गारि मथरनि अनजिमायाबो खम बेनिखायनो बिसोरो ओ गोबां ओ साब सिखोनाव लाखिनो हायो होननानै आं सानना लायो जेरैहाय जोंहा बिसोरनि ओनसोलाव थाङोब्ला जों गारि मथरखौ बायदिसिना ओ सालायनानै दिन्थिब्ला जोंना जुरिमाना होनांगौ ए एबा बिसोरनि ओनसोलावथ' जों ट्राफिक ओ लाइट फोरफोरखौनो जोङो नुनो मोना। आरो। जोंहा समायना नुदों होननानै ओ जायगाखौ समायना नुदों होननानै फट' लानि होननानै जानला मोनला जायगायाव लाखिनानै फट'खौ जोंना लाब्रबनो हाया जोबोर दिडसिप्लिन एबा जोबोर ओ बिसोरखौ मानिना सोलिनांगौ बेफोरखौनो जों जोंनि जायगायावबो फोरोंफैनो हायोब्ला एबा जोङो जों सोलिफैनो हायो। बिदिनो जोबोद मोजां मोनो जे आरो बिसोरनि जायगायाव दाखोर दाला प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ लामा सामायाव जायेराव मेरि गारा नाथाय जोंनियाव जेरै मेरि गारो बेफोरखौनो जों गोबां उन्दै सुबुंखौ जोङो फैनानै गोब सोलोंफैनो हायोब्ला जोंनि जोबोर मोजांनि बाथ्रा एबा जोङो गोबां गियान मोननानै फैदों होननानै जों गावखौबो एसे साननानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ। आ आरो नोंथाङा बिदिनो ओ लोगोफोरजों बेरायहैनानै बिदिनो ओ दाथ' जों सुकि दारागावफोराव बांसिनानो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो नङा होमबा। ओ नोंथाङाबो बे फोरबायदि ओ लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जाहैफेरबाय नामा नोंथां।
औ। ओ जाहिब ओमफ्राय आं नोंथां ओ जोंना उम। बोसोरनि बोसोर गोदान एबा जोंना जानुवारि बे दानाव जोंनाहाय ओ बे ओन सोलावहाय गोबां गोजान गोजान ओ नि सुबुंफोरा जोंना बेवहाय लावखार ओंखाम जानो फैयो बेफोरखौनो जोंना जोंनि लामाजोंनो बिसोरखौ थांनाय नुबाय थायो नालाय बे आरो बेनि मिथिंगा महर खौ जोंना खेबसे नायनो लुुबैनानै जों बे समावहाय जोंना ओ लोगोफोरजों बिदिनो ज' जानानैहाय रायलायनानै बिदिनो ओ जा थाइसे होनो हायो लोगोफोरा थाइनै होनो हायो बेफोरदिनो ओ जोंना फैसा बायदिसिना रां रुफाखौ खांनानैहाय ओ लावखार ओंखामखौ जाहो हैनाय जायो। आरो औ। बे लावखार ओंखाम जानायाव जोंना गोबां बाथ्राखौ सोलोंना फैनो हायो गोबां बाथ्राखौ लोगोफोरजों सावरायनानै गोबां ओ दु गोसोनि दुखु एबा ओ रागा बायदिसिनाखौ जोङो खारहोनो हायो बि दिनो जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै आङो लावखार ओंखाम जानायावबो गोबां मुलाम्फा जायो होनना आं सानना मोनो। बिदिनो औ। नोंथाङाबो दासान्दि माबेबा थांनायनि माबेबा जायगा नायनो थांनायनि थिरांथा लादों नामा नोंथाङा आंनि सेराव
औ नोंथां औ नोंथां आंथ' बिदिनो ओ दावबायनो होनबाथ' गाैबो लुगैखायो नङा होमबा बिदिनो आंबो दा सान्दे जोंनि खाथिनि ओनसोलावनो थानाय बे जोहोलाव पार्क होनो बेयाव
औ
थिरांथा लानो लादों आरो सम मोनोब्लानो जोङो साननैसोनि गेजेरावनो बेयाव थांगोन होनना सानदों आरो नोंथां ओ बेनि औ बेनि थासारिया जेनेबा बे जोहोलाव पार्कआ जोबोद बिबार बागानजों बुंफ'नाय बिदिनो बिफां लाइफां गायनानै दोननाय मोजां आरो माबा जायगाया बेनिखायनो बेयाव थांनो थाखाय जोबोद लुगैदों आरो गोजोनबो मोनो बेयाव थांनो थाखाय बिबार बागान थानायनि थाखायनो औ नोंथाङा जानो हागौ नोंथांङा थांफेरबाय
औ ओ थांनाय होननानै बुङोब्लाथ' आं जोहोलाव फुरि पार्काव दालागै ओ एबा दासिम गासै समहालागै आङो थांनो मोनाखै नाथाय आंहा जोहोलाव पार्कनि फारसे बिदिनो ससियेल मिेडिया बायदिसिनायाव नुनानै आङो थांनो गोसो जायो नाथाय जोंना सम आरो बोथोरा जोंखौ थिना मानो होननानैुङोब्ला जोंङा दा दैज्लां बोथोर बेजों लोगोसे ओ दैज्लां बोथोर होननानै जोङो ओ मालाबा जोंना अखा मालाबा बार फैयो जों बेखौ हमनो हाया माला सानदुं बेखौ हमनो हाया बेनि थाखायनो आङो ओ बे बे ओनसोलाव थांनाय थांनो लुगैदों एबा गोसो जादोंब्लाबो आङो दासान्दै एबा दा समहालागै आङो थांनाय जाथ'वाखैमोन
बिदिब्ला नोंथाङाबो मायावबाफोर थांनो थाखाय थिरांथा लादों नामा नोंथां
औ नोंथां थांनो थिरांथा लानाय होनोब्लाथ' बे दैज्लां बोथोरआ जेबोला जोबगोन अबोला आङो थांनायनि थिरांथाखौ लागोन नाथाय आङो दा समाव ओ गुबुन जायगायाव थांनायनि थिरांथाखौ खौ लाया एबा लायोब्लाबो जोंनि न'सुंसेनि जायगा बायदिसिना बेफोरावनो जोङो थांनायनि ओ थिरांथा एबा मालाबा जोंना लोगोफोरदों रायलायनानै थांब्रबनाय जाब्र'बो बे बे खाथि ओनसोलावथ' थांनायनि थिरांथा लाद थानांगौआ जोंनि थाखाय ओ गोनां जालाया बेनिखायनो जोङो माबलाबा ओ नांब्रबखो यो एबा थांब्रबगोन जायोबा जोंना थांनानै फैयो नाथाय जोंहा आङो दामाने जों ओ गोजान जायगायाव थांनायनि थिरांथाखौ लाथ'वाखै मानो होननानै बुङोब्ला दा बो। बोथोराबो जोंना मालाबा समाव दसेनो अखा मालाबा समाव दसेनो सान्दुं ओ बेफोरनि जाउनाव आरो ओ न'नि ओ दा दैज्लां सम जोंना माइ गायनाय गायनाय फुनायनि दिन बेनिखायनो आङो दा समाव थांनायनि थिरांथाखौ लाथ'वा खै आरोना नोंथां।
औ नोंथां ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नङा होमबा
औ नंगौ।
थांनिफ्राय ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ आसा खालामो नोंथां नोंहानो बिदिनो फिन खनसे सावरायफिननो मोनगोन होननानै नै
औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय।